नोंथां
औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं।
आङो ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथांनियाव आङो ओ जानाय लोंनायनि सायाव मोननैसो बाथ्रा फंनैसो बाथ्रा मोनथिनो लुुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोनना?
औ नोंथां हागोन।
औ दे अब्ला फोरमायलाय नोंथाङा।
औ नोंथां ओ जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो माने ओंखामखौनो गाहाय जाग्रा आदार महरै बाहायो आरो।
अ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओ माइ आबाद मावनानै मोननाय माने माइखौ मिलाव सौनानै माइरं मोननाय जायो नालाय ओमफ्राय बे माइरंखौनो जोङो ओंखाम महरै माने संनानै जायो आरो।
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओंखामजों लोगोसे माने जानो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौबो संनानै जायो आरो।
उम हम
औ नोंथां जेरैबादि जोङो ओ दैज्लां समाव माने खुमब्रा जोगोनात जिंखा, बहल, थाइबें, मैथा, ओमफ्राय सबाइ बानलु ओ ओमफ्राय फान्थाव थास' बायदिफोरखौ माने मोननाय जायो नालाय बेफोरखौनो माने जोङो गोथावै संनानै जायो आरो।
उम
औ नोंथां ओमफाय बेफोरबायदिनो जोङो मेसें बे मेसें बोथोरफोरावबो माने ओ फुलकबि बान्दा कबि आलु एम्बु फान्थाव ओमफ्राय फान्थाव बिलाथि हा सबाइ, मुसुर, लाइ, लाफा, मुगु मुला बायदि मैगंफोरखौ माने जानाय जायो आरो
औ
औ नोंथां ओमफ्राय बेफोर मैगंफोरनि अनगायैबो जोङो माने हाग्रायाव खनसायनानै मोननाय माने मैगंफोरखौ जाबोयो आरो जेरै ओ थास' आथिं, थास' बिबार थास' बेदर ओ थास' बिथ' ओ थास'नि माने गथाय बाहागोखौनो जोङो जायो आरो ओमफ्राय जोङो सिब्रु माइसुद्रि, बासिखा, खिफि लेवा, ओमफ्राय दिंखिया ओमफ्राय बुरि थखन थाराइ गोरलै बायदि मैगंफोरखौ माने गोथाव संनानै जायो आरो।
औ
औ नोंथां ओमफ्राय माने बैफोर जिब जुनार फिसियो आरो जाहाथे जोङो ओ गोसो जाबानो माने हमनानै जानो हायो आरो जेरैबादि जोङो नाफामखौबो माने न'वावनो ओम उम बाहायनानै जायो आरो हमनानै औ नोंथां ओमफाय जोङो ओ न'वावनो माने जोङो बायदिसिना दाउ अमा बोरमा हांसोफोर खौबो माने फिसिना लानानै गोनां जाब्लानो माने हमना जानायनि राहाफोरखौ माने खालामना लानाय जायो आरो न'वावनो
उम हुम
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो माने बैफोर गासैबो मैगं थाइगङानो जा ना बेदरानो जा ओमफ्राय खुगानि थावनाय बादि माने गुबुन गुबुन रो खोमनि आदबजों माने संनानै जायो आरो जेरैबादि ओ जोङो माने ओ फ्राम फ्राम एवनानैबो जायो ओमफ्राय सिदोब सिदोब एवनानै जायो ओमफ्राय जब जब बिदै संना जायो। ओमफ्राय लाव लाव संनानैबो जायो ओमफ्राय खायसे माने मेनानै मेनानैबो जायो गोदो माने बांसि मेना जानाय हुदाया दंमोन आरो दा आथिखालाव बारा नु नुबांलिया आरो औ नोंथां ओमफ्राय ओम सावनानैबो बाथोन सिफ्लेना जायो आरो खायसे ओ नाफोरखौ बा ओ खांख्राइफोरखौ सावनानै बाथोन सफ्लेनाय जायो।
उम
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जानाय माइरंखौ जोङो माइरं मोननो थाखाय जों गिबियावनो आ माइ आबादखौ मावनो जोङो गिबियानो खोथिया फोगोरना लानांगौ
औ नंगौ
बेनिफ्राय बे खोथियाखौ जों फोनो थाखाय जों गिबियाव जोंनि न'आव थानाय माइदलिखौ जोङो ओ दैयाव जों सानसेबा साननै मोजाङै सोमना दोननांगौ आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोङोब्ला बांसिन मोजां जायो ओमफाय जों बेखौ साननै सान खांनायनि उनाव जों बोरियाव बेखौ फिन बोखांना दोननाय जायो गाजा अर अर बेरनायनि थाखाय ओमफ्राय जेब्ला बेयो ओ बोरियाव थिखांनानै गरम जानानै गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ ओ एव मोजाङै एवनाय हायाव जों बेखौ ओ ओ फोना होयो आरो जेब्ला बे एवखांनानै एसे हाया ओ रानो बा दैया रानो अब्लानिया जों बे खौ माने फोना होनाय जायो आरो बेनि फोखांनायनि उनाव जेब्ला नैबा ओ देर मास बा दुइ मास थाखांनायनि उनाव जेब्ला जों बे खोथियाखौ फुनो हानाय जायो होनोमब्ला जों बेखौ मोजाङै फुनानै उम जों बेखौ माइ आबाद मावनानै गायनाय जायो आरो ओ बे गाखांनायनि उनाव ओ
औ
एसे जेब्ला दा माया मोनो अब्ला जों बेखौ ओ खासि बा बिदिनो गोनोखो मुगानि मेचिन गोनोखो मुगानि मिस जों बेखौ ओ हाननानै लाबोयो आरो न'आव बेनिफ्राय जों बेखौ ओ बिदिनो मोसौ बा ट्रेक्ट'र बा बिदिनो मारोन होग्रा मेसिनजों मार होन मारोन होना लानानै जों बेखौ माइ आरो जिगाबखौ एक्सट्रा खालामनाय जायो आरो माइखौ जोङो इयुनाव लागै जानो ओ थाखाय बिदिनो दुलि बा बायनानै मोननाय जोङो दुलिफोराव जोङो दोननाय जायो बेनिफ्राय जिगाबखौ जोङो मोसौ बा बायदिसिना खामानिफोराव बाहायनो थाखाय जोङो जिगाब खौ दोनो आरो बिदिनो जों ओ जिगाबखौ जोङो मोसौनोबो होयो बेनिफ्राय जोङो जिगाबखौ जोङो बिदिनो मैखुन आबाद मावनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसेया बे जिगाबजोंनो मैखुन आबाद मावो बिदिनो आबादारिफोरा माइ गायखांनायनि उनाव बे खायसे खायसे मोसौनोबो होयो ओमफ्राय बे खायसे खायसेया बे जिगाबखौनो आरोबाव फिन आबाद मावफिनबावो मैखुन बे मैखुनाबो जोबोद दानि जुगाव बेसेन गोसा मानो बुङोब्ला बे मैखुनजों बायदिसिना मुवा क्रिम बा बायदिसिना मोजां मोजां मुवाफोरखौ बानायनाय जायो बेनिखायनो मैखुननि दिमान्डआ बारा आरो मार्केटआवबो बेबायदि आबाद मावनानै मोनसेनि उनाव मोनसे आबाद आबाद मावनानै आबाद आबादारिफोरा गावस़ोरनि न'खरखौ सालायनायजों लोगोसे गावनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनानै लायो आरो बिदिनो बिथांमोना जिउ खुंलाङो लोगोसेनो ओ माइ आबाद मावखांनायनि उनाव ओ ओम बेसर बा बायदिसिना ओ जाग्रा मैगं थाइगंफोरखौ खौ जोङो मावनानै लायो बेफोर जाग्रा मैगं थाइगं सुबुंफोराखौ फाननानैबो आबादारिफ्रा गोबां रां मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय बे
जोङो सुबुं माहारिफोरा माने ओ बेफोर माने माइ आ आबाद मावनायनि अनगायैबो बा जानाय लोंनायानो जा बेफोरनि अनगायैबो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माने नाहा मैहा थांबोनायखौ नु दोंमोन आरो ना गोदो हाग्रा बंग्रायाव माने थांनानै माने गोदोनि सुबुंफोरा माने बायदि रोखोमनि जुनार जेरै सेसा एमबु ओ एनजर बन हाफा जाहा मालाय बायदिफोरखौ माने मैहुर खालामनानै आरो ओमफ्राय दैमा दैसानिफ्राय बायदिसिना ना जेरै सिंगि मागुर बालाबाथिया ना मावा खावै बामि ओ बायदिफोरखौ माने हमना लाबोनानै जायोमोन आरो ओमफाय बेफोरनि अनगायबो माने एमफौ फोरनि मादाव जोङो एंखावरि लाथा एमफौ गुसेंग्रा सिंखावरि गांजेमा ओ गुमा गोथाव ओ बायदिफोरखौ माने हमना लाबोनानै एवनानै बा संनानै जायोमोन आरो गोदो बांसिन दा माने बेफोरखौ बारा मोनबांलिया आरो मानो होनबा जोङो दा दुब्लि फोथारफोराव नाखौ बारा मोननो हालि हाल एवनाय जायो ना बेनि थाखायनो नाफोराबो माने थैनो हमदों आरो बायदिसिना रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनावबो माने नाफोरा थैनो हमदों आरो दा
औ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओ लोंग्रा महरैबो जों माने ओ जौ बाहायनायखौनो बुंनो हायो आरोना जौखौ माने जोङो ओ गाव बागावनो न'आवनो मानसिफोरा बानायनानै ओ बायदिसिना हाबा हुखायानो जा रंजानाय फोरबो जेरै बैसागो मागो गो दमासि सावरि बादारि जानायफोरावबो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
हो होम
औ नोंथां ओमफ्राय ओ खामानि दामानि मावखांनायनि उनावबो माने ओ मेंनाय देहाखौ मेंगा होनो थाखाय माने आबादारि सुबुं बा खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो माने जौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
होम-होम
औ नोथां ओमफाय बे जौ एबा लोंग्राखौ माने जोङो गोबां रोखोमनि बानायनाय नुनो मोनो आरो जेरै आमलाय खुनि जौ बानायो ओमफ्राय खायसेया खोरदैनिबो जौ बानायो ओमफ्राय बैग्रोनि आपेल फिथाइनि बाय बायदि बायदि माने गोबां रोखोमनि लोंग्रा बानायनाय नुनो मोननाय जायो आरो
हो होम
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो संनाय ओ संनाय खौबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि संना जायो जेरै ओ जोङो मेखि संनानैबो जायो खायसे खायसे मैगंखौ ओमफ्राय खायसे खायसेखौ खारदै होनानैबो संना जायो जेरै अनलाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ मोननै रोखोमनि जाजायो आरोना खारदै आरो मिखि संनानै जाजायो अनलाखौ
हुम हुम
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो अनला संनायनि संनो बुंगोन जोङो अनलाखौ जों माबायदि संनो बुंबा जों गिबियावनो ओ जों माइरंखौ मोजाङै सुना लानांगोन
औ सुनानै जोङो दसे सम दोनथ'नांगोन
उम
औ दोनथ'नानै ओमफाय बेखौ जोङो ओ-ओ उनग्रा मिसिन बा दिंखिफोराव माने उननानै लायो
उम
औ बे ओमफाय गोदौबाय थानाय दैयाव जोङो बे अनला देनाय गुन्दैखौ ओ होना होनाय जायो बेनि उनाव जोङो सामब्राम हाइ जें होनानै संख्रि होनानै ओमफ्राय खारै एसे होनानै संनाय जायो आरो आरो अनलाखौ ओमफ्राय बेखौ जोङो अनलाखौ बुंनो थाङोब्ला जों ओ बेदरफोरजोंबो जायो ओमफाय लाथा एम्फौजोंबो मिखि संनानै जायो ओमफाय नाफोरजोंबो जायो आरो
हुम-हुम-हुम
औ नोंथां ओमफाय खोमा बिबारजोंबो संनानै जानाय जायो।
औ
औ ओमफाय बेयाव होनो ओ जोङो अनलाखौ खारदै संनायाव ओ खारदै खारदै होयो नालाय ओमफाय बे खारदैखौ जोङो ओ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ थालिर दंफांखौ दानना लाग्रोनांगोन ओमफाय बे थालिर दंफांखौ दानना लानानै जोङो फिसा फिसा ओ हानानै बा ओ जिरनानै ओ सान्दुङाव मोजाङै फोरानना लायो आरो ओमफाय बेखो रानब्लाथाय ज' खालामनानै बन बा ओ जिगाबफोरजों मोजाङै सावनानै माने बेखौ ओ गुन्दै खालामो आरो हांगार बा हा थफ्ला खालामो बेनि उनाव बेखौ जोङो ओ सालिनानै ओ न'आव लाना फैयो आरो ओमफाय बेखौ ओ सरग्रा मोनसे आयजें लानानै बेवहाय दै एसे होनानै बे खारै गुन्दैखौ सरनानै रोसि दिहुननाय जायो आरो बेखौ जोङो बे रिसिखौनो माने खारदै होननानै बुङो आरोना नोंथां।
औ-औ
औ नोंथां ओमफाय बे खारैखौ जोङो ओ बायदिसिना खारै ओंख्रै संनायाव बाहायो आ रो जेरै सबाय खारै संनाय फोराव ओमफाय बायदिसिना खारैयाव संनायाव बाहायो आरो। औ नोंथां बिब्दिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नों थां गोजोन्थों।
औ नोंथां
औ